औ।
औ औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बिदिब्ला दयो जोंहा आ नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो ओ सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ औ दायो जोंहा आयदाखौ लानि बिदिबा मा होनो इलेक्ट्रनिक मिडिया एबा दाजेमारि होननानै बुंङो जायखौ जोंनि बरफोरा बेहाय बेखौ सावरायनि आरो
औ औ
औ औ बिदिबा आङो फंनैसो बुंनि आरो
औ
जोंहा इलेक्ट्रनिक मिडिया होननानै बुङोबा आथिखालावहाय गोबां जोंनि माने बे बुहुमावहाय गोबां इलेक्ट्रनिक मिडियानि माखासे मुवा बेसाद बेफोरबायदि ओंखारबाय आरो जेरै जोङो आथिखालाव मबाइल फोरनि बाहायनाय गारि मथर आरो माखासे ओ माइ गायग्रा मेचिन माइ सौग्रा बिदि गोबां ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव ओमफाय औ दा बेफोरखौहाय जोंहा सुबुङानो बानायनानै लानाय होननानै बुंनांगोन ना
औ औ
दा औ औ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे सम लानानै बुंनो हागोन नामा एसे बुंग्रोदो नोंथाङा
औ औ जेरै नोंथाङा दा फोरमायमाय ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मिसिं बा बेफोर बेफोरबायदि मबाइल फन ओंखारबाय नङा होमबा ओ गोदोहाय बेफोरो खोब खममोन ओ आथिखालनि मुगायाव ओ गोबां बारायनाय फ्राय बारायनाय नुलांगासिनो आरो।
औ।
ओ गोदोहाय ओ बेफोरबायदि माइ सौग्रा मिला ओ गंसेलमोन बा
औ।
बेफोरबायदि
बेफोरबायदि थाव सोग्राजोंसो सौवोमोन होननाय खोनायो। औ दायोथ' गोबां ओ कारेन्ट बा लाइटफोर ओ बेफोर बेबायदिनो
ओ कारेन्टनि
बिसिखौ सालायनाय नुयो।
ओ‌ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बेफोरबायदि नुलांगासिनो ओंखारनाय बा ओ दानियाथ' माइ हानायबो मिसिं ओंखारबाय बा माइ गायनायबो
मिसिं ओंखारबाय नङा होमबा?
औ। गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो गारि मथराबो बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो।
औ।
जेरै
जेरै ओ दा जोङो थाव सोयालासिनो ओ चार्ज होनानैबाबो जोङो गारि सालायनायखौ जों नुनो मोनो। औ जोंनि ओनसोलाव बे गारिखौ थम थमबो होनो आरो स्कुटियाबो बेफोरबायदिनो सार्स बा बेथारिजोंनो खारनायखौ जोङो नुदों। औ।
आरो जोङो मबेल फन होनोबा जोङो ओ गोबां ओ खोनायै खोथाफोरखौबो जोङो बेफोर मबाइल फननि गेजेरजोंनो रायलायहर नो हायो जेरै नों थांजों दा लायरायदों बेफोरबायदिनो गोबां मानसिजों जोङो बेफोरबायदि मबाइलजों फनजों बाहायनो हायो आरो औ।
ओ जोंहा
बेफोरबायदिनो मबेलनि गे
खावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ जेरै जो‌‌ङो नुफेरि खाफेरि ओ खोथाफोरखौबो जोङो मबेलनि थ्रुयैनो नुयो। ओ जेरै ओह दाथ' दैलां बोथोरावहाय दै
दै
जानायफोरखौ गावनि मेगनजों नुवाबाबो गोजाननिखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो हायो।
औ औ।
ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावगोन नामा?
फंनैसो फोरमायबावगोन नामा औ औ। दा जोंहा ओ इलेक्ट्रनिक मिडियानि खोथा बुङोब्ला जोङो। नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जोंहा दहायो गारिफोरा माने। थाव सोआलासिनो खारनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो दा जोङो हमनानै। दा स्कुटि आरो टमटम बेफोरनि अनगायैबो आरो दायो। गोदानै माने कारखौबो बेट्रि बिदि सार्ज होनानैनो खारनाय बेफोरबायदि। नुनो मोनबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दायो नुनो मोनबावोदि मा होनो बेखौ। कारखौहाय मानसि बा द्राइभार गैयालासिनो हारसिंनो सालायनाय जेरै नोङो बबे जायगायाव थांगोन बे जायगानि लकेसनखौ सेट खालामना होबानो नोंखौ। बे जायगायाव लांनानै दोनहैगोन बेबायदि खौबो जोङो नुनो मोनबावबाय आथिखालाव। बेनि अनगायैबो जोङो। जेरै माइ गायग्रा मेसिन माइ हाग्रा मेसिन। ओ मानसि। गोदोनि समावथ' जेनेबा जोंहा गोदोनिबाबो दाबो गामि ओनसोल। जोंहा माइ गायग्रा लायोना बिदि माइ गायग्रा सुबुंफोर बिदि। ओ मानसिफ्रासो मावोमोन आरो माइ गायनाय फुनाय। बेफोर खामानिफोरखौ। ओमफाय दायो बेफोर खामानिफोरा जोंहा ओ मानसि नांलायलायला माने मानसि नाङालासिनो गासैखौबो। मेसिननि गेजेरजोंनो जोङो मावनो हानाय जानानै फैबाय आरो। दा जोङो आरो बिदिफ्राय। माइ मारा होनाय बे मारा होनाय मेसिनाबो। गोदोनि समाव जोंहा माने मोसौजोंसो मारा होयोमोन आरो। नाथाय दाथ' मोसौ गैयालासिनो बिदि मारा होनायखौबो नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
औ मोसौ नांलाय लायला आरो जोंनो मेसिननि गेजेरजोंनो बिदि मारा होनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय दानिया आरो बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो जोंहा मा होनगोन बेखौ ओ जेनेबा ओ साहा बिलाइ खानायनि बिथिंआवनो बुङोब्ला साहा साहा बिलायखौबो जोंहा बिदिनो हमनानै ला बागानाव बिदि बागान साहा बिलाइ खाग्रा मानसिफोर खौ गोबां लायोमोन ना गोदोथ' ओमफ्राय दायो माने बै साहा बिलाइ सुबुंफोर खाग्रा सुबुंफोरनि बेखौबो नांलाय लायला आरो बिथांमोननो मेचिनजोंसो मा होनो बेखौ हानाय बा मेचिनजोंनो हानानै दसजन बिस जननि खामानिखौ माने दसेनो फोजोबनाय बिदिखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ।
आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां दंबावो। मा होनगोन बेखौ आथिखालावथ' जोङो बिदि मा होनगोन? बबेबा जायगायाव थाङोब्लाबो बे मबाइल फोरनि गेजेरजों बा इलेक्ट्रनिक मिडिया थानायनि थाखायनो जोङो लकेसनफ्राव नायनानै गोजान जायगायावहाबो थांनो हाबाय सिनाय बायदि जायगायावबो माने डाइरेक्ट लानानै थांनाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां मोननो हायो आरो। दा जोङो बेफोरखौ नायोब्ला माखासे खोथाफोरखौ साननो हायो जेरै हमनानै ला जों इलेक्ट्रनिक मिडियानि थाखायनो जोंनि माखासे ओ खामानिफोर जेरै गामि ओनसोलफ्रावनो माखासे गैजारोङि सुबुंफोर थायोना, जाय सुबुंफ्रा माने आबाद मावनानै बा मालायनाव हाजिरा मुजिरा बिदि मावनानै जायो, दा बिदि जानायफोरा माने बैफोर इलेक्ट्रनिक मिडिया ओंखारनायनि थाखायनो बा मेसिनफ्रानो मानसि नि आखाइनि गासिबो खामानिखौ सेनानै लाजोब्बाय होननानै बुंजायो आरो दा बेफोरबायदि सेनानै लानायनि थाखाय जोङो माने ओ मानसिफोरनि खामानिया हमदों दा बेफोरनि थाखाय जोङो साननो गोनां जानानैबो फैयो आरो एसे। ओ जुदि मेसिनानो मानसिनि आखानि आखाइनि लाजोबबा मानसिया माखौ मावगोन माबोरै माखौ मावनानै जानानै थांनानै थागोन बेफोर बायदि गोबां साननो गोनांबो जानानै फैयो आरो जोंना। ओमफ्राय दा जोङो नुबावो गोदोनि समाव जोंहा थतसाल बेफोरबायदिसो थायोमोन नालाय थतसालजोंसो जि दायोमोन। आरो आथिखालावथ' उइभं सेन्टारफ्राव जोङो थांनानै नायहैबा नुगोन। ओ जिखौ माने मेसिनजों दानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो गोबां नुनो मोनबाय आरो। दा हमना ला जोंनियाथ' गोदोनि समाव जिफोरखौ बिदि लामाफोरावसो गोलाव बिदि खालामनानै सोङोमोन ना। दानियाथ' बिदि ओ लामाफ्राव सोंलायनो दरखार गैला माने मेसिननि गेजेरजोंनो जायगा फिसाफ्रावनो सोंनाय बिदि सोंनो हानाय जानानै फैबाय आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनि माने बुहुमा गोबां जौगाबाय होननानै बुंनांगोन आरो जेरै जोंहा अख्रांसा मानि थांनो हानाय बेफोरबायदिबो जानानै फैबाय। सुबुङा मोनसे ग्रहनिफ्राय गुबुन मोनसे ग्रह'आव थांनो हानाय बिदि जानायनै फैबाय आरो दा बेफोरखो नायोब्ला जोंनि आ बुहुमा गोबां जौगाबाय आरो। दा जौगानायनि गेजेरजों जोंहा माखासे मुलाम्फा आरो माखासे खहा बेफोरबायदिबो जादों होननानै बुंनो हायो आरो दा नोंथाङा औ बिनि सोमोन्दै माने खहा जानायफोर मा मा खहा जालांनो नागिरदों मा जालांगोन बे बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? औ नोंथां औ जेरै दा नोंथाङा फोरमायाय बायदि औ जेब्ला खहा जानायाथ' जोंहा
गोदो ओ जोंनि आखाइ ओ आबै आबौनि आखाइफोरजोंनो माइ गायनाय बा फुनायफोरखौ नुयोमोन दानियाथ' बेफोर सोब मिसिनजोंनो खायफाया खोब मिसिन जोंनो गायो बा फुयो। ओ बेफोरनि सायावबो ओग ओ। बेफोरबायदि हाजिरा खामला मावना जाग्रानि थाखाय खोब ओ बेफोरो
ओ लस जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
लस जानायखौ जोङो नुनो मोनो। औ औ।
ओ खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो साफात खानानै बा माइ गायनानै बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोन
औ औ।
औ दा बेफोरनि बागैबो एसे खहा जादों।
जादों। औ।
आरो बेफोरबायदिनो गोबां गारि मथर ओंखारनायजोंनो जोंहा एसे ओ मोजांबो जादों बुंनांगोन।
औ औ।
मानो होनोबा जोङो सिगां ओ गारि मथर गैयियावहाय बा लामा सामा गाज्रियावहाय जोङो गोबां खस्थ'जोंसो जोङो हान्थिलांनांगौ जायोमोन बाट दावबायलांनांगौ जायोमोन। ओ दा जोङो ओ बेफोरबायदिनो गोबौ खामानिखौ गोबाव लानाय खामानिखौ जोङो दा थाबैनो मावनो हायो बा
हायो बा उम
आ
आरो जोङो ओ बेफोरबायदिनो जों ओंखारनानै खोब मोजांखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
ओ नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
नङा होमबा? औ औ
औ नोंथांजों खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम दे।